हेलौ
हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ खोनादों खोनादों।
औ आदसा नोंथां मा खालामदों औ मा खालामदों नोंथां?
नै आं ओरैनो ओरैनो जिरायना दङ। माने दासो इनो ओरै दनानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आदसा ओमफ्राय ओमफ्राय जानायफोराल? खोनादोंदोंना नोंथाङा?
नोंथाङाललाय जाखांबायना जाखाङाखै?
आदसा जाथ'वाखै नोंथां जानायालाय ओमफ्राय दालाय माथो ओंख्रि संगासिनो दं नोंथां?
हा
दालाय माथो ओंख्रि संगासिनो दं दालाय माथो ओंख्रि संगासिनो दं नोंथां?
माने जोंना दिनै बिदिनो गायनाय फुनायफोरा जोब्बाय नालाय ओंखायनो दिनै जांख्रा दंमोन। बेनिनो
माने जांख्रा जान नायदों आरोना थ' अय बयलार आलु बिदि ओंख्रि संनानै सं आरो
आस्सा ओमफफ्राय बोथोरफोरालाय बोरै
बोथोराथ' दिनै एसे मोजाङानोमोन एसे गेजेराव सान्दुं दुंदों
आदसा ओमफफ्राय नोंथां नोंथाङा बर' फोरफोरनि जानाय ओंख्रिनिखौ एसे मिथिगोन नामा
बि माने अ अ माने आंहाय मिथिनायाथ' मिथि ओंख्रिफोर नाथाय आंहाय माने जि जेबो बानायनो रोंनाय बिदिखौ आं माने बानायफेराखै आरो नाखि आदि नार्जिबाबो अनलाफोरबाबो बेफोरखौ आं माने बानायफेराखै बेनाा आ माने नारजिया जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलबाबो आङो जा जाया आरोना ओमफ्राय जानो हाया नालाय ओंखायनो जाया आङो ओमफ्राय आङो संनायखौबो संनायखौ आं एसे एनैखौ मिथियो आरोना जेनेबा नारजि ओंख्रि संबा फार्स्ट माने जोङो हरावनो फुङाव संनोबाथाय हरावनो जोङो नारजिखौ सोमनानै दोननांगोन दैयाव इसे
औ औ
आरो बेनि उनाव सोमनायनि उनाव फुङावहाय संनोसैबाहाय नारजिखौ बोखांदो ओमफ्राय बोखांनानै माने नारजिजों गोदर सङोबाथाय आरोना ओमायहाय माने फुङाव बोखांनानै बेखौहाय सारायाव एवनांगौ आरोोना एसे
औ औ औ
एवखांनायनि उनावहाय म एवखांनायनि उनावहाय दै होनानै दै होनांगौ आरो ओमफ्राय दनानै दै होनानै गो्बाव दोननांगौ ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोंहा मा होनो बेदरखौ एवबाय थानो हायो आरो ना थावजों थावहोनानै बानलु संख्रिफोर होनानै जोङो बेदरखौ एवबाय थानांगौ आरो औ ओमफायहाय एवखांनानै बिदिनो उनावहाय नारजिया रुइजोबबाथाय बेदरखौबो होदो ओमफाय गोबाव संनानै बिदि जायो आरो ना नारजि जाबाय आरो ओमफाय जोंनि बर' हि बेखौनो ओमफाय नोंथाङा माबा मोनसे मिथिनो हागोन ना जेनेबा बे बे आरो बानायनाय एबा माबा मोनसेनि बारै नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओ औ इदिबा आं फोरमायनो नोंथां जोंहा थ' बिदिनो जोंहाथ' बिदिनो गोबां बर'फोरनि ओंख्रि नङाब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरानो गोगग गोग्लैयो आरोना नोंथां बर'फोरनि जानायाव औ जेरै जोङो होननो थाङोबा नोंथाङा दावैसो बावैसो दानि आंनो एसे ओ मा होनदों नारजिं ख्र्रिंनि बागै नोंथाङा आंनो एसे एक्सप्लेन खामनानै हरबाय बेनि थाखाय आं ओ नोंथांनाव साबायखर थाबाय आङो बिदिनो जोंहाथ' बिदिनो बर' गोबां ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो जेरै फ्राय जोंहा मोननाय गासै ओंख्रि फोरखौनो बर'फोरा जानाय जायो नाथाय बर'फोरनि मुंदांखा खांख्रिफोर होन होनोबा बेनो अनलाजों दाउ सबायजों दाउ दा बेफोरबायदि नोंथां दानि बुंलांनाय बायदि मा होन्दों नारजिजों अमा बेदर बेफोरनो आरो ना नोंथां बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रिफोरा जोङो बेफोरजोंनो बर'फोरनि सिनायथिखौ मोनथिनाय जायो बेफोर ओंख्रिफोरनि गेजेरजोंनो
औ
आरो बिदिनो जोङो मोनथिनो मोनबावो जे इदिनो बर'फोरनि ओंख्रियाथ' बिदिनो गोबां। आरो जोंहा बिदिनो गोबां गोगखा गोगखै खैफोरखौ जानाय जायो बर'फोरनि मादावथ' जोंहा बिदिनो बा नारजिफोर जानो ओ नारजि ओ आं फोदसो नोंथां नो जे अनलाजों दाउजों संनाय प्रसेसफोरखौ आं नोंथांनि एसे खिथानाहोनि
औ औ दे जागोन
ओ जोंहाथ' बिदिनो फार्स्टआवनो बिदिनो ओ माइरंफोरखौ जोङो मा होनो उननानै लाग्रोनानै जोङो बिदिनो बेफोर अस बेफोरखौ उन्ना ला नानै जोङो बिदिनो सारायफोरावहाय मा होनो थावफोर बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो बेदर फोरजों सङोब्लाबो बा बेदरफोरखौ एवखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला बैफोराव दै होयो अब्ला जोङो दै होखांनायनि उनाव जोङो बैफोर अनलाफोरखौ गारसोमना होनाय जायो औ जोङो बेफोरखौ गारस'नानै होखांनायनि उनाव बिदिनो दसे सम गोदौहोनानै बेफोराव बिदिनो संख्रि बानलुफोर नायनानै बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो आरो ना नोंथां। बिदिनो गोबां ओ मा होनो आ मिट मस्ला बा बेफोरबायदि मस्लाफोरजों जोङो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर दं गोखा गोखै जोंहाथ' बर' बिदिनो गोबांखौनो जाजोबो जेरै केरेला होन बा बिदिनो जोगोनारफोरखौनो होन बा बिदिनो जोगोनार बिजौफोरखौनो होन बेखौ फ्राय जा जाजोबनायानो जाखायो आर ना नोंथां बर'फ्रा
औ औ
ओ नोंथाङा आंनि आवाजखौ क्लियारै खोनादों ना? ओ जोंहाथ' बिदिनो मा होनबावो ओ बावैसो जोंहा बिदिनो ओ सबायजों दाउजों बिदिनो मुंदांखा मोनसे ओ बेनि नामखौ आं बबबाय आरोना नोंथां अब्लाबो बेफोर बे ओंख्रिखौ माने मा होन्दों मुंदांखा होननानै बयबो हारि फोरानो मोनथिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां अ जोंहा ओमफ्राय मा होनबावो जोंहाथ' बिदिनो फ्राय गोबां ओंख्रिफोरखौ जोङो मोनो जायो बा जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरा दंखायो बर' हारिनि गेजेरावबो जाहाथ' जङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थाखानाय बेफोरबायदि ओ बर'फोरनि ओंख्रिफोरखौना नोंथां।
औ औ
औ जाहाथ' बिदिनो नायनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां फ्राय ओंख्रिफोरखौ जोङो नुनो मोनो बर'फोरनि ओ जोंहाथ' बिदिनो गोबां ओंख्रिफोर होनो थांबावब्लाथ' जोंहा जोगोनारफोरखौ होन बा बिदिनो गोखा गोखै ओंख्रिफोरखौनो होन बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफोरखौ
औ औ
जोङो आङो नोंथांनो एसे अनलाजों माबा सबायाइजों दाव दावनि प्रसेसखौबो एसे खिन्था हरनि नोंथां नोंथाङा संनो रोङाब्लालाय नोंथाङा संनो रोङाब्लालाय आं एसे फोरमायहरगरनि आरोना नोंथां
औ औ दे जागोन
औ औ अनलायाबो औ माबा सबायाबो बिदिनो जोङो फार्स्टआवनो जोङो सबायाइखौ मा होनो एसे एवस्रोमनानै लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां औ एवस्रामखांनायनि उनाव जोङो मा होनो बेखौहाय गो ओ गेब्ले होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो खामफ्लायफोरजोंबा बिदिनो जुमाय बथलफोरजों होसिनलाबायनानै बेफोरखौहाय मा होनो गेब्लेहोनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफाय जोंहा मा होनदों बेफोरखौ बिदिनो उनखांनायनि उनाव मा होनो बैफोरखौ बिदिना सुनाय ओ औ सुखांनानै जोङो बेफोरखौ माबानाय बिदि उननाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय जोंहा बिदिनो उनखांनायनि उनाव बेखौबो एखे रोखोमै दसे दोन्थ'नानै जों मा होनो बेदर फोरजों सङोब्ला बिदिनो सानलु बा सा आ बानलु संख्रि होनानै जोङो बेदरफोरखौ फार्स्टआव एव ग्रोनानै लाबाय ओमफाय बैफोरावहाय मा होनदों दैफोर होनानै बेफोरखौबो बै जे उनखानाय बेफोरखौहाय एसे मोजाङै रुदबनानै जोङो बैफोराव होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बे औ बेफोरबायदि संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथाङाथ' गोबां माने रेसि-रेसिपिफोर मिथियो आंसो माने बांद्राय मिथिया आरो ना माने आं बांद्राय संनायबो जाया नालाय न'फोरावबो।
बेनिखायनो आं बांद्राय मिथिया।
नोंथाङा हस्टेलाव थायो नामा?
ओ ओ औ मा होनो आं हस्टेलाव बेलग जायगायावसो थायोमोन।
आ बेनिखायनो थ' रोङा खोमा नोंथाङा।
औ न'आव थानाय बा एसे एनैबाबो आं माने रोंगौमोन आरो। ओमफाय दा न'आवबो थानाय जाया नालाय ओंखायनो बे फोर ओंख्रि संनायफोरखौ आं बांद्राय मिथिया आरोना।
औ औ।
औ।
जोंहाथ' बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरबो दंबावो नोंथां आं बिदिनो आं जोगोनारखौबो लाबोफानो गो सो जाबायलै नोंथां बर'फोरनि ओंख्रियाव। औ जोंहा बिदिनो मा होनो ओ जोगोनार ओंख्रिफोरखौ मा होनो बर'फोरा बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बा बेफोरनि आबादफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो बिदिनो ओंख्रिफोरखौ जोङो बिदि संनाय बा मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आ जों थ' बिदिनो बर'फोरनिफ्राय ओंख्रिफोरखौ बुंखाबायानो अब्लाबो आं बे जोगोनारनिखौ एसे खिन्थानाबावनोसै नोंथांनो।
औ औ दे जागोन।
औ जोङो बिदिनो मा होनो आ बेफोर जोगोनारफोरखौ मा होनो एसे फिसा फिसा महरावहाय दाननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ बिदिनो दाननानै लाखांनायनि उनाव सुनाय जाबाय सुखांनायनि उनाव जोङो मा होनो बिदिनो दोनथ'बाय दसे सम बा बिदिनो जोङो बेदरफोरजों सङोब्लाबो बेखौबो बिदिनो मा होनो दसे सम बिदिनो बेदरखौ एवस्र एवनानै होनानै जोङो बैखौ मा होनो जोगोनारखौ गारसनना होनाय जायो आरोना नोंथां। औ गारसन खांंनायनि उनाव मा होनो जौ जों बेफोर दसे सम बेखौ जोङो बिदिनो सारायफोराव दोन्थ'नानै बिदिनो गुरै जाजासिम दोनथ'नानै जोङो बैफोराव दै होनानै दसे दोनथ'यो आरो नोंथां। औ जेब्ला बियो दैया अब्ला एसे गोदौनानै मा होनो बेफोरो आ जोगोनाराव जेब्ला एसे गरै जानो हमो अब्ला जोङो बैखौहायो बिदिनो साखिना औ बिदिनो जोङो साखिनानै संख्रि नांदों ना नाङाखै बैफोरखौ नायो आर ना नोंथां।
औ।
औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां ओ बर'फोरनि ओंख्रि दंबावो जे जोङो बेफोरखौ खुगानि रावफोरजोंनो फोरमायनो हाया बा जोङो जों बेफोरबायदि खौनो फोरमायनो हाया आरोना नोंथां खुगाफोरनि रावफोरजों बेफोरखौ जोंहाथ' बिदिनो बर'फोरनो गोबां ओंख्रिफोर दं आरोना नोंथां औ जोंना सम औ जोंना समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांनो दसे सम ला लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां औ
थाबाय नों नोंथाङा बिराद खोथा खोन्थानानै आंबो माने बिराद मिथिनो मोनबाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होननाय जाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां दे
नयस